औ हेलौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां‌। औ दा औ नोंथांनो आं फन हरनाय जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन।
उम आङो नोंथांजों जेनेबा जोंनि ओनसोलनि माइ गोदोनिफ्रायनो जे जों आबाद मावनानै जाबोनाय बे आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
औ। ओरैनोथ' नोंथां जों बर' सुबुं होनबा जोङो जों सुबुंफोरा गोदो -गोदाय समनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै न'खर बा जिउ खुंबोनाय सुबुंङा होनबा नोंथां। जों जोंनि जिउखौ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनो आबाद मावनानै न'खराव न'खर संसार सोलिबोनाय नङा होमबा आबादानो सासे सुबुंनि गाहाय ओ जानाय आदार नङा होमबा माइ माइरङा दा माइ आबाद होनोब्ला जोङो माने माइ आबादखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नङा होमबा गोबां रोखोमनि माइ दङ आरो जों माइ माइ आबाद आबाद मावनायनि आदब आरो खायदानि सायाव जोङो बुङोब्ला जों गोदोनिफ्राय आरो दासिमखौ जों रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां आदब खायदा सोलायनायखौ नुनो मोनो। नङा होनबा। औ गोदोनि समाव जोङो माइ आबाद मावो माइ आबाद मावनायखौ जोङो माने गोबां लासै आरो स्ल' माने मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो आबाद गोबां गोख्रै आदबजों मावनाय जायो नङा होमबा गोदोनि सम समाव जोङो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनो ओंखारोब्ला जोङो गिबियाव जोङो न'खराव थानाय मोसौ मोसौखौ हालोहोनानै जोङो माइ आबादखौ मा दुब्लि फोथारखौ हालेवहैनाय जायोमोन नङा होमबा गोदोनि समाव जोङो गामि ओनसोलनि बा न'खरफोराव ओ न'खर न'खर नायोब्ला जोङो बयबो गासिबो न'खरावनो जोङो मोसौ हालि आरो मोसौ गलिखौ नुनो थाङोमोन नङा होमबा। नाथाय बैफोरबादि जों दा दा आथिखाल समाव जोङो माखासे ओ थांनानै जुदि नायोब्ला जोङो बेबायदि बयफ्रोमबो न'खरफ्रामबो जों मोसौ गलि बा मोसौखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा गोदोनि समाव ओ दाहोनाफोरा बेरि फुंजानि सारिथा पासथाफ्रावनो ब्रै बाजि बा बा बाजियाव रिंगायावनो सिखारनानै मोसौ हालि होलांनानै माइ दुब्लि फोथाराव आ आबा दुब्लि हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नाथाय जोङो आथिखाल जुगाव बेबायदि ओ मोसौ हाल ना दानानै दुब्लि फोथार हालेवनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै नङा होमबा माखासे ओनसोल जायगायावल' जों नुनो मोनसै आथि आथिखालनि मुगायावथ' जों बिगियानारि आगजुग मेसिन बाहायनानै बिसोर जों माइ हालेवनाय मा फोथार हालेवनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बायदिसिना जुग बाहायनानै जों माइ आबादनि थाखाय हा एवनायखौ नुनो मोनसै। आरो गोदोनि बोथोरफोराबो आबाद मावनाय समाव गोबां हेफाजाब होयोमोन। नङा होमबा जेरै जोङो नांगौ नांगौ बोथोरावनो अखा हानाय नांगौ बोथोराव सान्दुं दुंनाय माने आबाद मावनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदाखौ होयोमोन आरो नाथाय आथिखाल जों बेबायदिखौ जोबोर खम मोननो थांसै नङा होमबा। माने बोथोर जायैयावनो अखा हाब्र'लाबायनानै ओ दैबाना खालामनाय सान्दुं दुङालासिनो थानानै आबाद फोथारखौ खरान हा खालामनाय नङा होमबा नोंथां ओहुम ओम या गामि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि आबाद मावनानै न'खर जिउखांबोनाय खौ जोङो गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो नङा होनबा नोंथां आरो माखासे सुबुं फोरा गोदो समनिफ्रायनो जा आबाद मावनानै न'खरनि बिदिनो ओ नांफ्रबगौ जायोब्ला न'नि माइ फाननानैनो बा माखासे ओ रांखान्थियारि जेंनाफोर जानायखौ सुफुंना लानायखौबो नुब बोनो मोनदों नङा होमबा ओ आरो गोदोनि ओ समाव जोङो आबाद फोथारखौ आबाद फोथाराव आबाद मावनो थाखाय जोंहा गोबां सम लायोमोन नङा होमबा जेरै थाम दान नै दान गाहामजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि समावहाय ओहुम बेबायदि मोसौजों हालेवनायनि थाखाय माने आबाद दुब्लि फोथारखौ दब्लायसे हालेवनायानो गोबां सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा जेरै जोंनि आबाद जेरै जोंनि हालुवाफोरा बा आबादारिफोरा फुंनि समाव ब्रै बाजि बा बार' बाजियावनो मोसौ हाल नांगोल लानानै ओंखारलांनायनि उनावहाय बिसोर से बाजि बा जिनै बाजिसिम गाहाम हालेवनानै बाबो जोङो दब्लायथाम दब्लाय बे हाखल' हालेवनो हानायफोरखौ जों नुबोनो मोनोमो नङा होमबा नाथाय आ आथिखालाव ट्रेक्टरखौ बाहायनानै माने दसे समनि गेजेरावनो जों गोबां बिगा हाखौ माने गाय गायनाय जासिमसो जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
दा आरो जोङो आबाद फोथारनि हानि सायाव साव होनोब्ला आबाद फोथारनि हानि जा हासार बेफोरबो जों आथिखाल मुगायाव जों गोदोनि जा बिबां बायदि माइ मोनोमोन आथिखालाव जों जोबोद खम मोननायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां ओ गोदोनि समाव मोनसे आबाद फोथाराव बा बिगासे हायाव गोबां माइ जायोब्ला नाथाय आ थिखाल जुगाव जुदि बिगासे माइखौ जुदि गोदोनि सम आरो दानिजों रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां फारागखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि आबाद थिलियाव माइनि बिदाङा गोबां गोलाव गोलाव आरो बुरजा जानायखौबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाललि जों माखासे ओनसोलफोराव बा माखासे जायगाफोराव जों बेबायदि बिदां जानाय आरो माइ आबाद मोजां जानायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो गोदोनि समाव माइ आबाद ओ मावखांनाय लोगो लोगोनो बे आबाद फोथारावनो गोबां जेरै हा गोजौ हा ओ रानस्राव हाफोराव माने गोबां आरो गुबुन गुबुन आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन जेरै जोङो माइ आबाद हाखांनाय लोगो लोगोनो ओ बेसर फोनाय आरो सबाय फोनाय बेफोरबायदि आबाद मावनायखौबो जों गोदोनि समाव आबादारिफोरखौ नुयोमोन नङा होमबा? नाथाय जोङो माखासे ओनसोल जायगाफोराव बेबायदि आबाद मावनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै। मानो होनबा आजिखालि बेफोरबायदि आबादखौ जोङो माखासे ओनसोलनि हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै बा मा माखासे माइ जायै आबादफोर जायगायावसो जों आथिखाल बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव आं मोनसे सोंथि सोंसै नोंथांनियाव औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो माबायदि आबाद जायोमोन आरो आथिखालनि मुगायाव माबायदि आबाद जायो नोंथाङा इस फोरमायना होदो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि आबै आबौमोननि ओ गोदोनि जुगाव आरो दानि जुगाव गोबां फाराग दं मानो होनोब्ला गोदो गोदाय आबौ आबैमोना ओ हालजोंनो हाल मोस सौ हालिनै हालिथामजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो न'खर न'खर बिदिनो ओ मोसौ खौ नुनो मोनोमोन आरोना मोसौ थायोमोन दानियाथ' खमसै मोसौखौबो ओ आरो साननैसो बिसोरनि उनाव नुनो मोननाय नंला बायदिसो मोनबाय आङो मानो होनब्ला खमसै आरो ना गामिफोराव खमसै नुनाया ओ गैलानो होनजायो आरो ना ओ मोसौफो ओ गोदो गोदाय ओ न'खर न'खर ला जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ आबाद मावग्रानि न'आवबो मोसौखौ नुनो मोनला मानो होनब्ला बियो बिगियानजों बानायजानाय ट्रेक्टरफोरखौ ओ दानिया हालेवनो होयो आरोना। बिदिनो हालजों ओ ट्रेक्टरजोंनो गोबां बिगा ओ माइ गायनो हायो बिनि थाखायनो औ नंगौ नोंथां बिनि थाखायनो ओ जोङो मोसौखौ नुनो मोनला गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ हालिजों ओ हालिथाम हालिब्रैदों एवोब्लासो सानसेयाव से बिघा एबा नै बि गाखौ एवनो हायोमोन होनना खोनायो आरो ना खोनाबोदोंमोन। नाथाय दानि जुगाव बिदि नंला ट्रेक्टरजों गोबां गोबां ओ बिदिनो हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय मानसिफोरा सुबुं माहारिया माने ओ सानसेयावनो हायोब्ला नोङो ओ नैजि बि गा जिबा बिघा बेफोरबायदिखौ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना। ओ गोबां उम मानसै आरो ओ थिया फुनो थाखायबो मानसिफोरखौ बुथुमना लाखायो आरो बिदिनो गायनो थाखायबो नागिरखाना लायो आरो बिदिनो टे क्टरफोरजों एवनानै ओ गोबां गोबां बिगा
होम
दुब्लिखौ एवनानै गाइयो आरो ना ओ बिदि बिदिनो गोदो गोदाय ओ मोसौ हाल थानायाव न'निनो हासार गोबोरखौ बाहायनानै दुब्लि फोथारफोराव फोयोमोन आरोना नाथाय बिदि दाथ' बिदि नंला। ओ रासायनारि हासारफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनसै बिनि थाखाय थाखायनो आथिखालाव माइ आबादफोराबो एसे खम जानाय नुसै आरोना माने बे ओ रासायनारि हासारफोरखौ बाहायाब्ला ओ आबाद लियाव माइफोरखौनो जानायखौ नुला दानियाथ' गोबां हा ओंखारबाय ओ जेरै ओ हाब्रुआवनो गायखालिनो होयो मा हासार बेखौ नामखो मिथिया आङो जाय खि जाया मुलै थैनाय हासार होखायो। बिदिनो ओ माइनि गसाया बारिनाय बेफोरबायदिबो हासार नुनो मोनसै। गोबां रोखोमनि हासार होयो। अब्लासो बे ओ माइआ जायो आरोना नाथाय गोदो गोद जाय आबौ आबैनि दिनाव बिदि नङामोन न'खरनि ओ जानाय गोबोर हासारखौनो होनानै बिसोर मा खालामोमोन
उम
माइ आबादखौ ओ ग्लाम ग्लाम जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
उम
बिदिनो नोंथां ओ जोंनिथिबो ओ गोदो गोदायनि बायदि गैला। आरो जालाबो। मानो होनब्ला दानि सुबुंफोरा जोबोर समदों खारफायो समनि फ्राय नांगौब्ला समनिसाय सिगांसिन खारनो नाजायो आरोना। नाथाय समनिसाय ओ समनिसाय जोङो मालाबाबो आवगाय खारनो हाया। ओ समनि उन उन खारफायो आरोना बिदिनो गोबां ओ सुबुंफोरा ओ साननैनि खामानिखौ सानसेयावनो मावो आरोना। ओ बिदिनो ओ नुनो मोनो ओ बिदिब्ला नोंथांदों ओ रायज्लायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों आं माखासे खोथाफोरखौ मिथि-मिथिनानै औ।
समाबो जोंनिया जाबोबाय बिदिब्ला नोंथां ओ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा थाबाय गोजोनथों गोजोनथों नोंथां औ।